फनथाङा हेल' हेल' अ गो औ खोनादों। गोजोन मोनाबिलि।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
उम नोंथाङा ओमफ्राय दा अबेयाव दं?
आ आङो दायो न'आवनो दङ।
आत्सा
नोंथाङालाय?
आंबो न'आवनो दं।
आ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो। ओम फ्राय मायाबा बुंगोन ना नोंथाङा?
अ दिनै जोङो मा होनो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनि आरो बे टपिकआ जाहैबाय माने ओ आबहावा गुबुंले जानाय।
औ आबहावा गुबुंले जानाय?
औ नोंथाङा जागायग्रोयोबा मोजां जागोन।
औ आबहावा गुबुंले जानाया हेलौ
अ बुं आ नङाबा आं नोंथाखौ सोंनि आगोलाव अ मा होनो जों आथिखालाव नुनो मोनदों गोदोनि आबहावा आरो दानि आथिखालनि आबहावा बे मोननैखो जों जेब्ला आ रिजायनानै नायो बा रुजुनानै नायो अब्ला जोङो गोबां माने फारागथि नुनो मोनो। ओ बे माने गोदोनि आबहावानि थासारि आरो दानि जिथुुबा आबहावानि थासारि बे गोबां सोलाय सोल' जानायनि गाहाय जाहोनफोरखौ नोंथाङा मा होननानै सानो?
अ मोजां सोंथि। ओमफाय ओ गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावाया गोबां सोलाय सोल' जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। स' गो दोहाय मिथिंगाजों बुंफबनाय आबहावामोन।
थारैनो
आ आ नाथाय आथिखालाव मिथिंगानि आ जेरैबायदि मिथिंगा बेयो सोलाय सोल' जाबोनायखौ नुनो मोनदों। गोदो जेरैहाय बि मिथिंगाया समायफ्लेनानै सोरगिदिं बुंफबदोंमोन ना थाय आथिखालाव बेखौ नुनो मोननाय थाङा। मानसिनि सु अनजिमा बांनाय लोगो लोगोबो बेवहाय गोहोम खोख्लैदों। आरो लोगोसे गारि मथर बांबोनाय आरो बायदिसि ना पेथ्रल दिजेल बेफोरखौ बाहायनायनि ओ बाहायनायनि बागैबो जोंहानि ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे बेजजोंनो आ बिस गोनां बायदि गाज्रि मुवा जेरैबायदि कलखार खाना इन्डासट्रि बायदि बांनाय बां बि फोरनि बागै बो जोङो सोलाय-सोल' जाबोनायखौ नुनो मोनदों
औ
आरो बायदि बेसाद जेरैबायदि नाङि मुवाफोरखौ दानि आथिखालनि जुगाव बाहायनो थांदों जुदि बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुंले जानाय नङामोन। जेरैबायदि प्लास्टिक। दानि जुगाव बांसिनानो प्लास्टिक बाहायो बे प्लास्टिकखौ जुदि जोङो दाबसे जायगायाव जयै जुथुमनानै दोननानै बेखौ खावस्रांनानै होयोब्ला। बेयो मो जां बाथ्रा जोंनि थाखाय। आरो लोगोसे आ बायदि हारिनि आ मुलि बाहायनाय जेरैबायदि दानि जु गाव बांसिनानो आबाद मावनायखो एसे खम नुबोदों नाथाय गोदोनि दिनाव उम ग्रोम-ग्रोम आबाद मावोमोन। बा आबादजोंनो जिउ खुङोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव आबाद मावोब्लाबो बे आबादाव बायदिसिना मुलि बाहायनाय थाङो। बे मुलि फेर मुलि फोरनि थाखायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों आरो।
थारैनो औ नोंथाङा आबहावा गुबुंले जानाय बा गोदोनि आबहावा आरो दानि आथिखालनि जि आबहावानि थासारि बेखौ नोंथाङा ओ मानि थाखाय जादों बेखौ बुंनानै होबाय थारैनो। ओ मो
आं नोंथांनि फ्राय एसे मिथिनो लुगैदों नोंथाङा जुदि एसे बुङोबा बेनि बागै।
थार थार। आ मा होनो जोङो जेब्ला आ आबहावानि बाथ्रा रायलायो अब्ला जोङो नैफोरखौबो बाहायनो बा जों सरजाबफायोब्ला मोजां जायो जेनेबा आबहावा गुबुंले जानाया जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरैबायदिआ हा गुबुंले जानाय। दै गुबुंले जानायाआरो आ मा होनो बेखौ
बार गुबुंले आ।
दा हा गुबुंले दाननायनि बाथ्राखौ जों जुदि बुङो होनब्ला जों हायाव माने दानि जों थाङाबोननाय बाददि आबाद मावनायाव मुलि बायदि रोखोमनि मुलि बाहायनाय होन्दों बे माहोनो बायदि रोखोमनि मुलि बा हायनायाबो हा गुबुंले जानायनि मोनसे गाहाय जाहोन दा बेनि अनगायैबो आ दानि बुंदों आदाया प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायफोराबो जेनेबा बे प्लास्टिकफोरा सेवनानै थाङा नालाय दा बेफोर गोबाव समनि थाखाय हायाव थालांबाथाय हाया माने गुबुंले जायो जेरावनेकि माने आ दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बे माने हायाव जायो नालाय बेफोर बै बे हायाव जुदि प्लास्टिकफोरबायदि मुवा थायोबा बे बे जायगायाव माने दंफां लाइफांबो जनो खाबु मोना बे मोनसे हा गुबुंले जानायनि आ जाहोन बेबो आरो जोङो बार गुबुंले आ बाथ्राखौ बुंनो थांबा जोङो नोंथा दानि बुंदों जेनेबा गारि मथर बाहायनाय अनजिमाया बांदों होनो त गारि मतर निसाय गारि मथर बाहायनाया बांब्लाथाय आ बेयाव खा मुवा बाहायनाय खैला पेट्रलिआम फोरबायदि मुवाफोर बाहायनाय बाङो।
ओम ओम
बाहायनाय बांनाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन दाइ अक्साइड बा बिस गोनां गेसाफोरनि बिबां बांनाय लोगो लोगोनो आ बारमनदलाव थानाय आ गे बिसगोनां गेसफोरा बांबोयो आरो गुबुंले जायो आरो दै गुबुंले बुंनो थांबा जोङो दै गुबुंलेयाबो बेबायदि जोङो नाङि माफोरखौ बा जाबो जोथोरफोरखौ जों दैयाव गारोब्ला बे माने आ दै गुबुंले खालामो। दा आङो अ नोंथांनिफ्रायबो एसे लुबैनो मिथिदों जेनेबा बेफोरनि अनगायै आरो माने आबहावा गुबुंले बे जानायनि बाहाय माबाफोर जाहोदों नामा जेरैबायदि न' बांफोरा माबाफोर गोहोम खोग्लैयनो जेनेबा न' बां बाङोबा इनफ्रास्ट्राकसार बाङोबा
न' बां बां बा नोंनि आवाजआ एसे माने माबा जादों मोजां खोनायाखै आवाजखौ नेटवार्क प्रब्लेम नामाथाय
औ थारैना
हेलौ अ अ अ अ एसे मोजां खोनादों
आ आङो सोंदोमोन नोंथांखौ खोनादोंना?
औ खोनादों
ओ आङो नोंथांखौ सोंदोंमोन जेनेबा दानि जोङो जिखिनाखो रायलायबाय बेनि अनगायैबो आरो गुबुन सरजाबफानो ओ मायबाफोर बिखय दंबावो नामा होननानै
गुबुन सरजाब फाथाव
जेरैबायदि न बां बा बिल्डिं इनफ्रास्ट्राकसार औ थारैनो। सुबुं अनजिमा बांनाय।
मोनजा गोदोहाय। जेरै उम। न बां आरो मा। ओ न बां आरो। ओ साहा दंफां गायनाय राहा साह गोदोनि दिनावहाय। ग्रोम ग्रोम दंफां लाइफां दङमोन। दंफां लाइफांनिफ्राय जोंहा ओ बांसिन बेनिफिट जायो जेरैबायदि नांगौ रोखोमनि। जों बि। दुं बांनायनिफ्राय एसे राहा मोनो। आरो लोगोसे। उम दानि आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला बांसिन ओ-बिफां लाइफां दाननाय जायो बा दानस्रायनाय जायो ओ बेयो एसे। माने बार गुबुंले खालामदों। जाहाथे जों। बिफां लाइफांखो दाननायनि जायगायाव जुदि ओ गोनांथिथारबा दाननांगौ। दाननायनि लोगोसे जोङो। ओ बेनि गुदियावनो जुदि फांसे बिफां गायोब्ला। जों मोजा जाहाथे उननि समाव। बे मिथिंगाया जोंनो ओ बायदि रोखोमनि जेरैबायदि ओ।
ओ-मा होनो औ माने जोंनो बे। ओ बोथोर सामलायनायाव हेफाजाब। खालामो बिदुं बांनायखौ होबथायो ओ-नोंथाङा खायसे मान। माने आबहावा गुबुंले जानाय-खौ माबोरै होबथायो बेनि। खायसे मोननैसो पइन्टखौ बुंबाय आरो जोङो बेनि अनगायैबो आबहावा-आबहावा गुबुंले जानायखौ। ओ-राहाफोरबो लानाय जेरैबायदि एवारनेस प्रग्राम बे। माने ओ। दानि सुबुंफोरनि ओ- जों नुनो मोनो सुबुंफोरखौ जेनेबा आबहावानि सायाव एवारनेस गैया। थ जोङो एवारनेस प्रग्राम लायोबा माने आबहावानि फारसे सांग्रां जागोन ओ बेखौ जोङो लायोबा मोजां आरोखि नङा होमबा नोंथां।
औ औ लायोबा मोजां होननायानो।
औ ओमफ्राय। जोङो आरो ओ। नै इखौ जोङो सरजाबफानो हागोन जेनेबा मा होनो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय। जोङो। दानि मा होनो जिहेथुबा फरायसालिनि फराफारि बे फराफारिफोरावबो नांगौ रोखोमनि माने आबहावा बे मा होनो सांग्रांथिनि सायाव मा होनो? सुबुरुन होनाय बै मा होनो लेसनफोरखौ बा सेेप्टारफोरखौ फराफोरफोरखौ जों सोफानो हायो आरोखि अके नङा होमबा औ मानो अब्लाना उन्दै गथ'फोराबो उन्दैनिफ्रायनो माने मा होनो इखौ सोलोंनो हागोन आबहावाया बेसेबां गोनांथि जायो? औ
दे होनब्ला नोंथां आं दोनथ'नोसै। मोजां नांबाय नोंथांजों रायज्लायना औ गोजोननाय थाबाय।
दे